नोंथाङा मा खालामदों? हेलौ
हेलौ
नोंथाङा मा खालामदों?
आङो मोसाहैदों हिहि।
उम
ओ खल हरनो जानाय हियो हा? फैबाय
बुजिया आरो
औ
माने ओंखाम जाबाय?
जाखांबाय औ।
ओंखाम जाखांबाय?
औ जाखां
मा ओंख्रि जाखो?
दालि अमा बेदर।
ए मा खालामदों दालाय?
उन्दुनानै दङ।
आदसा बहाय दं दा न'आवनो?
औ न'आवनो।
आतसा। दे दे आङो नै फिसा खामानि मावनो नागिरदों।
अ।
औ औ दे दोन्थ'लायनोसै।